नोंथांखौ मोनसे आइडिया लानानैसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामान?
औ नोंथाङा सावरायजागोन दे।
अ मा होनो आङो बेनो बे आयडायानो जाहैबाय माने जोंनि ओनसोलाव आर ना नोंथांमोननिबा जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि आबाद मावबोदोंमोन। बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना सोंद'योब्लाबो नोंथाङा
औ नोंथां जोंना गोदोनि आबाद मावनाय आदब खान्थि आरो आथिखालनि नायनाय मा होनो आबाद मावनाय आदब खान्थिखौ जोङो नायोब्ला एसे फाराग नुयो आरो जेरै जोंना गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना आबाद मावनायाव बांसिन जोङो जेरै मोसौ हालि बा बायदिसिना ट्रेक्टरफोरनि सायाव जोङो सोनारनाय जायामोन आरो
औ।
आरो जोंना गोदो आबाद मावनायाव बिदिनो बांद्राय रासायनारिक हासार बिब्दिफोरखौबो ज खोन मोनाखै आरो बिदिनो जोंना जेरै मोसौनि गोबोर बा बोरमाफोरनि खि बायदिफोरखौसो जोङो होयोमोन होननानै खोनादोंमोन आरो जायनि जाहोनाव जोंना बे मैगं थाइगंफोरावबो जेबो जोंना देहाफोराव खहा जायामोन नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे बायदिसिना मैगं थाइगंफोराबो बिब्दिनो मुलै बा रासायनारिक हासारफोर बाहायनायनि जाउनाव जोंना आबादफोराथ' मोजां जादों नाथाय जोंना देहाफोराव खहा खालामनायखौ जों नुयो आरो बिब्दिनो जोंनाथ' खायसे मैगंफोराव जेरै बान्दा कबि बा फुल कबिफोरावबो जोंना बिजि मुलि होनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो आरो जायखौ जोङो जायोब्ला जोंना बेराम जानाया बियो थाखा मा होनो थिखा आरो जोंना फिथाइफोरबो दङ जे जोंना जेरै थालिर बायदिफोरखौबो जोङो आथिखालाव गेस होनानैसो जोङो फोमोननायखौ नुयो आरो आरो जोंना आथिखालाव आबाद मावनाय आयदाया आदब खान्थिया जोंना जौगादोंमोनब्लाबो खायसे बिथिंफोराव जोङो खहा जानायखौबो नुयो जेरै जोंहा मा होनो दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय जेरै मैलाफोरा हाफोरखौ जोंना गुबुंले खालामदों जायनि जाहोनाव हाफोरा जोंना हासार गैयै बा खरां जालांनो हमनायखौबो जोङो नुबोगासिनो आरो बिब्दिनो जोंना बोथोर लायै बोथोर जोंनि ओनसोलफोराव जोङो बायदिसिना आबाद मावनायखौबो जोङो नुनो थाङो आरो नोंथां आरो जोंना माइ आबाद मावनायाव गोदो जेरै बिब्दिनो गायनायफोराव आयजोफोरखौ बाहायोमोन बा हानायफोरावबो बिब्दिनो हौवाफोर बा आइजोफोरखौ जोङो हानाय नुयोमोन आथिखालाव जोंहा बिब्दिखौबो नुला जा बांसिन जोङो गायनाय समावबो मेचिनजोंनो आरो हालेवनाय समावबो जोंना टेक्टर बायदिजोंनो आरो जोंना ओ जेब्ला माइखौ हानो जायो अब्लाबो मिसिन आरो नानाय समावबो जोंना बिब्दिनो मिसिनफोरखौ जों आथिखालाव बाहायनाय खौ बांसिन नुयो आरो ओ बिदिनो जोंना आथि खालाव आबाद मावनायफोरावबो जोंहा जेरै ओ दैफोर खायसे ओनसोलफोराव जोंना दैनि आंखाल जायोना दैमाफोर गैयियाव। ओ बेयाव जोंना सलार बायदिफोर बाहायनानैबो दै बोखांनायखौ जोङो आथिखालाव ओ नुनो थाङो आरो नोंथां।
औ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां माने माना माइ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जोंनि ओ ओनसोलनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन आबाद नङा होमबा? माइ आबाद दानो बयनिख्रुइबो देरसिन जानानै फैयो मानो होनबा माइ आबाद नङाब्ला जाया आरोना। थिग बेबायदिनो माने माइ आबाद मावनायावनो मा होनो गिबियावनो मा जोंना गोदोनिफ्रायबाबो दा आथिखालावबाबो गिबियावनो मा जोंनो बिधान माने ओ माइज्लिखौ नांगौ जायो आरो ना। जायखौ जोङो बोसोरसे सिगाङावनो दोनबोखानाय नङाब्ला आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि माइज्लि मोननाय जायो। ओ गोबां गुबुन गुबुन मुंफोरनिबो माइज ज्लि गुबुन गुबुन हारिनि माइखौ मोननाय जायो आरोना। दखान गलाफोरावबो मोननो थाङो बायनानै लाबोनानै बेखौ ओ जोङो मा होनो न'आव लाबोनानै दैमा एबा फख्रिफोराव न'नि फुख्रिफोराव दै ओ बस्थायाव सोनानै बेखौ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरोना।
औ
ओ बेफोरबायदि सोमना दोननानै बेखौ हरसे बा हरनैनि उनाव बोखांनानै गोथां बिलाइ थालिर बिलाइ एबा नङाब्ला ओ थास' बिलाइ गेदेर गेदेर गोथां बिलाइखौ लानानै बेवहाय दोननायखौ जोङो नुनो मोन दों आरोना ओ बेफोरबायदि खालामोबालायनो थाबनो गाजा बेरखां हारि होननानै गरम बिनि बिदुंजों ओ थाबनो गाजा बेरखाङो होननानै माने बेफोरबायदि दोननाय जायो आरोना। आरो बे ओ माइज्लिखौ दैनिफ्राय बोखांनानै दोननाय माइज्लिखौ खौ जोङो फोनो थाखाय बा जा फोनो थाखाय जोङो ओ दखरसे जायगा लानानै जायखौ जोङो खोथिया थुलि होननानै बुंनाय जायोना बेफोरबायदि खालामनाय जायो खोथिया थुलिनि थाखाय। आ
मा होनो हालेवना लानानै बेखौ ओ मा होनो दैजों ज' दै होनानै गा हालेवनानै बेखौ हाब्रु बेफोरबायदि खालामनानै बेवहाय सानसे बा हरसेनि उनाव बेवहाय बै खोथियाखो ओ माइ ज्लिखौ फोहैनाय जायो आरोना बे फोनायनि उनाव बेनि ओंखारनानै खिलिनानै मा जायो बेयो खोथिया नि महर लायो आरोना। आरो बे खोथियाखौ फोनो था ओ गायनो थाखाय जायखौ जों माइ गायनाय होनो ना बेखौ खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव हालेवनानै लाग्रोनाय जायो आरोना। बे हालेवना ला नायावनो माने लाग्रोनाया आगोल गोदो गोदायनि समाव मा होनोमोन ओ मोसौजों मोसौ हालिजोंबा मै आगोलथ' मोसौ मैसोनिनो सम नङामोन होनबा? बे समाव मोसौजों हालेवनानै बा नांगोलजों मोसौ हालेवनानै माने माइखौ गायनाय जायोमोन आरोना। मानो होनबा बै समाव गोबां ओ खायसे न'खरफोराव गोबां हा बुरजा बुरजा थानायफोरनाव बेफोरबायदि आबाद मावग्रा हा बुरजा बुरजा थानायफोराव न'खरसेनावनो हालिब्रै हालिबा बेफोरबायदि ओ मोसौ हालि थायोमोन आरोना बिसोरो माने ज' ज' थांनानै दाबसे जायगायावनो ज' ज' हालेवहैयोमोन आरो जेराव ओ थाबनो हालेवखाङनो होननानै बेफोरबायदि सानना लायोमोन आरो ना आरो बेफोरबायदि थाबनो हालेवखांनो थाखायनो थाबनो खेबसेयैनो ज' हालेवखांनो थाखाय बिसोरो ज' ज' हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना बेबायदिनो हालेवनानै गोबां आबाद मावबोदों बेफोरबायदिनो फैयै फैयै गोबां बोसोरनि उनाव नै दा आथिखालाव जेरैबायदि जों नुदों ओ नुबोगासिनो दं गोबां गोनोखोआरि आगजुफोर जेरै ट्रेक्टर हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर आथिखालावथ' गोबां बेफोरबायदि मिसिनारि दाजेम ओंखारदों नालाय आइजें ओंखारदों नालाय हालेवनायनि थाखाय आलि दाननायनि थाखाय नङाब्ला माइ हानायनि नि थाखाय आरो माइखौ हानानै बेयाव मा मा होनो मारा होनाय एबा मा होनो बेखौ ओ मारा होनायखौ होन होनो खोना द न' मारा होनायखौबो नुनो मोनखायो आरो ना एखमबा खेबसेयनो मानो होनब्ला गोबां ओ गोदोनि दिनाव मोसौजों हालेवनायाव हालेवनानै आबाद मावनायाव गोबां नुनो ओ मा होनो सम नांगौ जायोमोन आरो ना गायनो थाखाय नाथाय आथिखालाव बेफोर मेसिनजों ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायाव खम समनि गेजेरावनो गोबां हा हालेवनानै हालेवनानै माइ गायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो ना ओ गोबां ओ बेफोरबायदिनो खम समनि गेजेरावनो हालेवनानै जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनि समाव माइ गायनो थांनायावबो गामिनि आइजोफोरा ज' ज' थांनानै सावरि बादारि जालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि सावरि बादालि जालायनाय ज' ज' थांनानै माइ गाहैलायनाय गायलाय हैनायखौ मदद होलायनायखौ गोबां खम नुनो मोनदोंसै आरो मानो होनबा आथिखालावथ' गोनोखोआरि मुगा नालाय गोबाङानो मबाइल जों बा मबाइल फनजों नङाब्ला गोबां मानसिफोरानो ओ मा होनो गोबां ओ मुखुब जानानै थायो आरो ना गाव गाव गावबा गावनि खामानियाव माने मुखुब जानानै थायो जायनि जाहोनाव माने बेफोरबायदि ओ थांलाय फैलाय बा मदद होलायनाया गोबां खम जालांनो हमदों आरोना थिग बेबायदिनो आबाद मावनायनि बेलायावबो माने गोदो ज' ज' थांनानै माइ गायहैनाय हालेवहैनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन खोथिया फुहैनाय ज' ज' थांनानै न'खरसेनियावनो सावरि बादालि जाहैनाय बेफोरबायदिखौ खोनानो मोनो खौबो आरो नुनो मोनदोंमोनबो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि खौ गोबां खम नुनो मोननाय जादोंसै लोगोसे गोबां आ गोदोनि आबाद मावनायाव माने ओ रासायनारि हासारनि सोलाय गोबांसिनानो माने बेफोरबायदि रासाय सनारि हासार गैयामोन नालाय गोबांसिनानो थिंगायारि हासार जेरै मोसौ मैसोनि खि हासुदैजों जानाय हासारखौ जोङो बाहायनाय जायोमोन आरोना
औ
नि जाहोनाव जोंनि आबाद थिलि बा आबाद मावनाय हाफोरा जेबो खहा जायामोन जेबो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनामोन आरो ना। नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि बायदिसिना रोखोम रोखोमनि रासायनारि हासार ओंखारबाय जेरै इउरिया पटास बायदि रोखोमनि हासार ओंखारबाय जाय हासारा जोंनि आबादथिलि बा आबाद मावग्रा हा खहा खालामो लोगोसे ओ मा होनो फिथाइखौ जों गोबांसिनै मोननो थाङो आरोना जेरै नांगौ बायदि नांगौनि बांसिन। आबाद फिथाइखौ जोङो बा माइखौ जोङो मोननो थाङो नालाय बेफोरबायदिखौ नुनानै जोङो बांसिन बांसिनानो माने रासायनारि हासारखौ बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव। जोंनि आबाद मावनाय हाफोरा गोबां खहा जालांदों गाज्रि जानो मोनदों आरो खायफा खायफा जायगाफोरा बेफोरबायदि बाहायनाय हाफोरा। बिस गोनां जानानै फैदों आरोना। जायनि जाहोनाव बे हायाव मावनाय आबादफोराबो बिस गोनां महरैनो ओंखारलांनायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव जों बेफोर फिथाइखौ बेफोर आबादनि फिथाइखौ जानानै गोबां सिनाय मानि बा गोबां मोनथिनो मानि बायदि रोखोमनि जेरै कलेरिया प्रेसार थाइरइड केन्सार बायदि रोखोमनि हमदांस' हायै मोनथिस' हायै एबा फाहामनो हायै बेरामफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों जायखौ जोङो। ओ फाहामनो बा हमदांनो मोननायनि सिगांनो गोबां सुबुंफोरानो। जिउ खोमानानै लानो गोनां जादों आरोना नोंथां बेफोर बायदिखौ गोबां नुनो मोनदों। अब्ला जोंहा मा होनो समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
हनोसै नामा नोंथां रायज्लायनायखौ जोंनि उनफोराव लोगो मोनफिनसिगोन नामा?
औ नोंथां गोजोननाय जाबाय नोंथांनिसिम।